खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां
औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
नोंथां आं नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां औ
ओ नोंथाङा ओ जाखिनि हायो आं मिथियै बाथ्राफोरखौ नोंथाङाबो आंजों एसे रायज्लायफानानै हेफाजाब होदो
औ नोंथां जागोन नोंथां
ओ बे आयदायानो जाहैबाय ओ जिब जुनार फिसिनाय आरोना नोंथां
अ जिब जुनार फिसिनाय ना नोंथां जिब जुनार अ
ओ दाथ' जोङो बेबायदिनो ओ जिब जुनार फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि न'खर न'खर जोङो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय जोङो जाय खौ जों नुनो मोनो जे ओ जोंनि बर'फोरखौ नायोब्ला जोङो ओ बेबायदिनो ओ मोसौ अमा बोरमा दाउ बेफोरबायदि जिब जुनार जिब जुनारफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो औ नंगौ नोंथां बेबायदिनोथ' जोङो जिब जुनार बेबायदियाव जोंबो जोङो नाखौबो गोल्लै फायो खोमा ना नोंथां औ बे ना फिस नायाबोथ' गोगलैफानाय बायदि जाहैबाय जोंनि फुख्रि फुख्रि गासैबो औ ना फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबादि बिदिनो ओ जायखौ जोङो बांसिन नुनो थांनाय होनोब्ला जोङो ओ दाउ फिसिनाय बेखौ जों जोबोरैनो नुनो थाङो नङा होमब्ला नोंथां गासै न'खर न'खर
थारैनो
औ बे ओ जोङो दाउ फिसिनाय होननानै बुंब्ला जोङो ओ गासैनि न'खराव न'खरफ्रोमबो जोङो बेबायदिनो जोंनि आबै आबौ एबा आजै आजौनि समफोरनिफ्रायनो जोङो ओ नुुबबाय थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
औ जोङो दाउ फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ दाउ दाउखौ जोङो गावनि न'आव जुदि ओ दाउ गैयाब्ला जोङो गलानि ओ हाथाय बाजारफोरनिफ्राय जोङो दाउखौ बायनानै लाबोबाय
नंगौ नंगौ
औ बेबायदि बायनानै लाबोनानै जोङो बेबादिनो गोबाव दोननायनि उनाव जेब्ला दाउ बिमाया बिदै दैेगोन अब्ला जोङो दाउ बिदैनिफ्राय जोङो दाउ फिसाखौ मोननाय जायो आरो ना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो दाउ बिमा दाउ बिमाखौ बायना लाबो माबानानै दाउ बिदै दैनायनि उनाव जों दाउ फिसाखौ मोननाय जायो अब्ला जोंनि न'खराव दाउ फिसिनायनि एबा दाउनि अनजिमाया बांगोन आरोा नोंथां औ जायखौ जोङो दाउ फिसिनाय बुंनाय जायो आरो बेबायदिनो बेबायदिनो दाउफोरखौ बेबायदिनो बाराय बाराय जोङो दाउनि जायखौ जोङो फार्म दाउनि फार्मबो बानायनाय आरो ना नोंथां
नंगौ नंथां नंगौ
बेबायदिनो जोङो दाउनि थाखायथ' जोंनो आदार नांगौ जायो जायखौ जोङो माइरंफोरखौ नायो आरो जोङो जाखांनाय ओंखामफोरखौबो नाय नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
बेबायदिनो जोङो दाउ फोरखौ जोङो फार्म बानायबाथाय जोङो दाउफोरखौ जोङो बुरजा लाखिनायखौनो जोङो फार्म होननाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थओरैनो
औ बे दाउ फिसिनायफोरखौ फार्म बानाय नोंनि उनाव जोङो जेब्ला दावफोरा ओ दाव फोरनि अनजिमाया गोबां जागोन अब्ला जोङो बेफोर दाउखौनो हाथाय बाजारफोराव फाननानै गोबां रां खामायनाय नङा होमब्ला नोंथां औ बेबायाददिनो जोङो दाउ फिसिनानैबा जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो बे दाउ फिसिनायाबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे हुदा बायदि आर ना नोंथां औ बेबादिनो जोंनि जुनाद जिब जुनार फिसिनायनि बेलायावथ' जोंनि दाउआबो गोलैबाय बे बे बेनि उनाव जोङो फैगौ मोसौ फिसिनाय आरो नोंथां औ मोसौआथ' मा होनगोन बेखौ मोननै जादनि थायो जायखौ जोङो बेबायदिनो मोसौ हालुवा आरो मोसौ गाय बेबायदि मोनन होननानै ल नोंथां औ बेबायदिनो जों मोसौ मोसौ फिसिनोब्ला जेब्ला जोंनि न'खराव मोसौ गैया अब्ला जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनो हायो बेबायदिनो औ हाथथाय बाजारनिफ्राय मोसौ बायना लाबायनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो मोसौआथ' जेबो बेबायदि बेलेग बुस्थु होआबाबो जायो जायखौ जोङो गांसो होननानै बुंनाय जायो बेखौनो जायो हाग्राखौनो बेबायदिनो मोसौखौ जों बेबायदि ओ जाहोबाय थानाय नै एबा फिसिबाय थानायनि उनाव जे-जेब्ला मोसौफोरनि बिबाङा बाङो अब्ला जों मोसौफोरखौबो बेबायदिनो बेबायदिनो हाथाय बाजारफोराव फानफिननानै जोङो फैसा रां ओ खामायनो हायो आरो ना नोंथां
नंगौ नंथां नंगौ
औ बेबादिनो जोङो मोसौ हालुवा होननानै बुङोब्ला जोङो मोसौ हालुवाखौथ' जोङो बेबायदिनो ओ फाननानैबो रां खामायनो हागोन आरो फारसे ज नायोब्ला जोङो जों आबाद मावनायाव जोङो मोसौ हालुवाखौ ओ हालेवनायाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां औ नोंथां बेबायदिनो जोङो हालेवनायावबो बाहायनाय जायो आरो लोगोसे जोंथ' बेबायदिनो मोसौ हालुवाखौ हालेवनायाव बायनाय जायो आरो फारसेजों नायोब्ला जोङो जायखौ जोङो बुंनाय जायो मोसौ गाय नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ बे मोसौ गायखौबो बेबादिनो ओ जोङो उन्दैनिफ्राय फिबोनायनि उनाव जेब्ला मोसौ गाय जायो अब्ला मोसौ गाया जोंनो ओ मोसौ फिसाबो ओ जोनोम होयो आरोना नोंथां
नोंगौ नोथां
जायखौ जोङो जायखौ ओ मोसौ बिमाया जोंनि ओ न'खरनि एबा बे मोसौनि अनजिमाखौ बारायहैयो आरो बे जे अब्ला मोसौआ ओ सासे फिसा मासे फिसा मोसौ गाय मोसौ गाया जेब्ला मासे फिसा मोसौ होयो अब्ला जोङो मोसौ गाइनिफ्राय गाइखेरबो मोननाय नङा होमब्ला नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ थार
खौ न'आवबो बाहायनो हायो आरो जोङो गाइखेरफोरखौबो फाननानै रांबो खामायनायहायो। आरो बेजों औ बेजों लोगोसे बे मोसौ गाइफोरखौ बेफोर ओ बेबायदि ओ फिसा जानाय बा अनजि मोसौनि बिबांखौ बारायनाय बेफोर बायदिखौ जों नुनो मोन आरो जोंनोथ' मोसौ गैया गाइखेरबो होयो गाइखेरफोरखौ जोङो फाननानैबो गलायाव गलाफोराव फाननानै जोङो रां खामायनाय नङा होमब्ला नोंथां औ नोंदां बेबायदिनो ओ जोङो मोसौ फिनाय आरो जोङो मोसौफोरखौबो फार्म एबा मोसौनि गोबां अनजिमा बारायनानै फार्म बानायनानै जोङो बेफोर मोसौफोरखौ फाननानैबो जिउ राखौ जिउ लामाखौ ओ जिउखौ माने खुंलांनाय हायो आरो ना नोंथां। औ ओ नों थाङाबो ओ बेबायाददि जुनार फिनायनि सायाव ओ एसे बुंनानै होदो
नोंथां ओरैनो औ जुनार फिसिनाय होनब्ला मानसिया थांना थानो ओ बेखौबो मोनसे जोंनि आयदा बायदि लानो हायो नङा नोंथां बिदि जिब जुनार फिनानै जिउ खुं जिउ खुंलांनो हानाय मोनसे बाहागो बायदि लानो हायो बेखौबो बिदि नोंथाङा बुंलांनाय दानि बसो बुंलांनाय बायदिहाय मोसौ फिनाय बोरमा फिनाय दाउ अमा फिनाय बिदिहाय नङा होनबा नोंथां बेखौ बिदि बिदि फिसिनाय होनोब्ला जोङो ओ बोरमा बोरमा फिनाय बोरमा फिसिनायखौ जेरैहाय बोरमाखौ जोङो उम गोबां अनजिमायानो फिसिनो आरो खम अनजिमाया बिदिहाय फि फिनो हायो ओ गोबां फियोबा बेखौ जों फार्म बायदि बाहायनाय नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
बोरमाखौ जोङो ओ गिबियावनो न'फोराव गैखायामोन गैखायाब्ला गुबुननिफाय लाबा बायनानै लाब्बाय नङाब्ला बाजारफोरनिफ्राय हाथायफोरनिफ्राय बायनानै लाबोबाय बिदिहै लाबोनानै जोलैनि थाखाय लाना फैनानै बेखौ बोरमाया जाबाय मोननै मोननै आथोननि थायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
उम बेखौ जोङो ओम जो आरो जोला नङा होमबा नोंथां। बे जोखो जों लानानै फैबाय बे जोखो लाना फैनानै ओ बिदियैनो जोङो मासेफोर मानैफोर लाना फैनानै ओ बिदियैनो बोरमायाथ' जों जायो। ओ गुबैथारै बोरमानि आदारा जाबाय गांसो नङा होनब्ला नोंथां। बिदिहाय जों गांसो नो जिगाब बिदिहाय होनानै जों फेदेरबाय लाबोनानै। गाबनानै फेदेरबाय लबाय गेदेर खालामनानै बेनि उनाव जोंनो बियो जोलै होगोन नङा होनब्ला नोंथां। बोरमाया जोलै होयोब्ला बिदिनो बे बारायगोन मानैै मानैै मासे बिदि होयोब्ला मानै माथाम बिदिहाय बांबोबाय थागोन। बिदिनो बांबोबाय थानानै जोङो बेखौ मोजाङै जोथोन लानानै बांहोबाय थानानै बे खौ फार्म बायदियै बानायहैनो हायो नङा होनब्ला नोंथां। गोबां खालामनानै बिदिहाय जों मानसि बोरमा बेफोर बोरमाजोंबो जोङो जिउ खुंलांनो हायो नङा होनबा नोंथां। लोगोसे जोंना आरो अमाफोरनि होनोब्ला नोंथां अमाखौबो जों गलाफोरनि बे बाजारनिफ्राय लानानै फैबाय, बिदिहायनो जोङो फेदेरबाय। अमानि गुबै आदारा जाबाय गुन्दै नङा होब्ला नोंथां। बे गुन्दैखौ होबाय गुन्दै आरो औ ओंखाम
अफ्रि अफ्रिखौबो होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां। अफ्रि औ बेजों जों थाब देरहोयो होननानै बेफोरखौ बाहायनाय जायो नङा होनोमब्ला नोंथां। बिदिनो जों लाबोनानै फेदेरनानै फोलावनानै बेसोरखौ जोङो बाजारफोराव फानहैनानै बेफोरनिफ्राय जोङो रां खामायनानै जों न'खरखौबो खुंलांनाय बिदिहाय जोङो जिब-जुनारनिफ्रायबो जोङो जिउ खुंनो राहाखौ लानो हायो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नथां नंगौ थारैनो नंगौ।
बिदिहाय जोङो अमा अमायाबो मोननै रोखोमनि आथोन थायो नङा होम्बा। जो जोला बिदिहाय थायो नङा होनबा। बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ गोबां खालामबो बाराय होनोबो हायो नङा होमब्ला नोंथां। बे जोखौ जों माबानानै उ जोलाजों माबानानै बिदि होनानै जोङो जोलैखौ बारायहोनानै गोबांबो खालामलांनो हायो। बिदिनो अमा फार्मबो बानायहैनो हायो। अमा फाननानै फेदेरनानै फानहोहरनानै फान फानहरनानै बाजारफोराव लांनानै बिदिहाय जोङो जिउ खुंनाय बिदिहायबो लांनो हायो। मानसिनि जिउ। आरो मोसौ होनबा गथ' मोसौनि बेय दारा जाबाय गांसो बिदिहाय मोसौ खौबो बिदिनो फार्मबो बानायनो हाबाय बिदियाय जिब-जुनार बिदिहाय फिसिनाय जायो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोथां नंगौ। ओ नों थां जोंथ' दा बेबाददिनो जिब-जुनार फिसिनाय होनोब्ला बेफोर खौथ' जोङो गोबां जिब दङ जायखौ जोङो बुंस्लाब बुंनो हानायङा एबा बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा नङा होमब्ला नोंथां।
नंगौ नोंथा नंगौ।
जोङो ओ बे थिखानाय समखिनियाव जोङो जेसेबांखि जिब-जुनारनि जिब-जुनार फिसिनायनि सायाव जोङो सावरायनाय बेखिनिखौ जों सावरायबाय नोंथां ओ नोंथाङाबो आंखौ एसेबां ओ हेफाजाब होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम उह साबायखर बावबाय एबा गोजोननाय थाबाय नोंथां
नोंथांनिसिम औ नोंथां नोंथांनिफ्रायबो बिदिहाय मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ